अ नोंथां मोनाबिलिनि सानजौफुनि ओ मोजां हामलायनि थाखाय नोंथांनिसिम
नोंथांखौबो फ्रिबा नोंथांङा
औ औ दा जोंनि औ जोंनि ओ सावरायनाय आयदायानो जाबाय हान्थिनाय नङा होमबा ट्राइभेलिं ट्राइभेल खालामनाय बेरायनाय बेरायनाया जों मारै बेरायो बबेयाव बेरायो माबायदि बेरायो मा माजों बेरायनो हायो बेरायनायाव जोंहा मा ओ मुलाम्फा दं आरो मा मा जोंहा ओ गियान मोनो। माजों माजों बेरायनो हायो बेफोरबायदि आरो जों सावरायनो आखायाव लादों आरो नङा हबा नोंथां दा नोंथांङा बिनि सायाव बेरायनाय नोंथाङा जा खामोना खामा बेराय दा बेरायोना बेराया जे गुबुन दाबसेनिफ्राय बा गुबुन दाबसे जायगासिम
बेरायो नोंथां
औ औ औ बायसे फोरमायनानै नोंथाङा बेरायनायनि सोमोन्दै मा बबेनिसिम बबेयाव बेरायदोंमोन नोंथाङा
आंथ' बेफोरबायदि होनबा जोंहा बे मेघालय शिलंआवनो थांनो मोनबाय आरोना बांसिनानो बेफोरबायदिथ' जोंहा आसामनि बाहेरा थांफेरनो मोनाखै
औ औ औ नोंथाङा बेरायनायाव लोगोजों बेरायदों ना हारसिङै बेरायफेरनाय
जा लोगोजों गिदिं लोगोजों बेरायदों आरोना गामिनि लोगो बेबायदि
बेरायनायफोराव माबाफोर नोंथाङा उसुबिदा बा बेरायनायनि बे राहाजोंनोथ' माबाफोर गियान मोननो हादों माबाफोर मिथिदों गोदान मुवा
बेफोरबायदिथ' जेबो उसुबिदा मोनाखै माने लोगोजों गिदिंनानै बेफोरबायदि मोन नाङो आरोना जेनेबा बेफोरबायदिनो ओ माबा माइन्दफोरखौ एसे फ्रि नांङो जेनेबा बेखौ बेबायदि गिदिंनांगौ आरो ना मोजां
औ औ औ बेरायनायाव नोंथाङा माबाफोर औ बेराय बे बेरायनायाव नोंथाङा माबाफोर ओ मुलाम्फा जानाय बायदि मोनदों गियान मोननाय बायदि मोनदोंना नोंथाङा
बेफोरबायदिथ' गियान होनोब्ला दा
माबाफोर गोदान मुवा सोलोंनो मोन्दोंमोन नामा नोंथाङा बेरायनायनि राहायै
बेफोरबायदि आं मोनाखै नोंथां बेफोरबायदि
औ औ औ औ औ नोंथां नोंथाङा नोंथाङा ओरैनो नोंथाङा माजों बेरायनायमोन ओरैनो ओ हान्थिनायाव बा दावबायनायाव नोंङो नोंथाङा माजों हान्थिनाय बा पाब्लिकनि गारियाव थांनाय ना गावनि ना गुबुननि जों बेरायनो थांनायमोन नोंथांङा
नोंथां आंथ' बेफोरबायदि थ' गावनि गारिजों थांङाखै
औ औ
आङो बे रेलगारिजों थांनो मोनदों आरो ना जोंहा लोगो साथाम जाहैबायमोन ना बेफोरबायदि आरो
औ औ नोंथाङा माबाफोर फोरमायनाय आरो हान्थिनायनि सायाव फोरमायनाय गोसो दंबावयो नोंथाङा माबाफोर मिथिबावगो बा माबाफोर सोंलु सोंनो गोसो दंबा सोंनो हायो नोंथाङा
थ' बेफोरबायदि गिदिंनोथ' आरो गोसो दं इयुनफोराव आरो गिदिंनो थांगोन आं बेफोरबायदि सानना दोनदो बरत'मान दा ओमफ्राय रां रुफानिबो एसे प्रब्लेम जायोना
औ औ नोंथाङा माबे जायगासिम बेरायनो सानदों आरो नोंथाङा बे गुबुन जायगासिम बा थांखि दं आरो जे नोंथाङा इयुनाव बे औ औ बेरायनायनि थांखि दं बा बबे जायगासिम नों थाङा बेरायनायनि थांखि दं? बा माबे हादोर बा बबे रायजोआव नोंथाङा नायगिदिंनो बा बिनि ओ सोमोन्दै मिथिनो बा गियान लानो थाखाय ओ हांखुर जाना दङ' बा थांखि लादों आरो।
औ आंथ' बेफोरबायदि दा थांखिया माने जोंहा बे जोंनि गावनि जायगायावनो जाहैबाय माने बे
औ।
जेरै बिथिं जेरै गवा जाहैबाय ओमफ्राय बे केदेतनाथ जाहैबाय जोंनि बे आरोना जोंनि भारतनि जे आन्दाराव।
औ औ।
बेफोरथि दङ बेफोरबायदिनो ओमफ्राय आरो जुदि बाहेरनि बुङोब्लाथ' आरो बाहेरायाव थांनो होनबा दङ' आंहा बेफोरबायदि थांखि उनफोरावलागै।
औ नोंथाङा ओ भारतनि बे केदारनाथ बा गवायाव मा खा मानि थाखाय थांनाय हांखुर जादों नोंथाङा बा फोरमायना हो?
औ औ औ हागोन नोंथां।
औ।
जों जेनेबा जोंहा बे केदेरनाथ होननो थांबा बे जोंहा मवादेबनि मोनसे जोबोद गिदिर बे जाहैबाय ना मन्दिर मोनसे जाहैबाय। बेयाव माने मानसिफोरनि बुंनाय औ मानसिफोरनि बुंनाय हिसाबावबा जेनेबा बेयाव थांना मानसिफ्रा बुङो आरोना गाहाम नाङो गोसोफोरखौ। माने बेफोरबायदि बुंदों आरोना बेनिखाय आंहाबो थांनो गोसो दोङो आं खेबसे बेखो बे जायगायाव। ओमफ्राय जों गवा होनोबा बेयाव माने बे मोनसे फेमास जोंनि फेमास जाहैबाय ना मोनसे जागा प्लेस मोनसे जाहैबाय।
औ औ।
बेनिखाय आरो थांगोन सानदों आरो ना आङो।
औ औ। आरो नोंथाङा बेरायनायनि सोमोन्दै माबा सोंनो लागा सोंलु दोंंबा सोंनो हायो नोंथाङा।
औ ओमफ्राय बाहेराव होनबाथ' आरो बे जोंहा उम सुइजारलेण्डफोराव थांगोन नंदों आरो ना। नायनानैबो मोजां नाङो जागाफोरखो।
नोंथाङा सोंलु सोंनो हायो नोंथाङा नोंथाङा सोंलु सोंनो हायो आंखौ बेरायनायनि सोमोन्दै।
औ अ दे नोंथां दा होमबा नोंथाङाबो औ आंथ' दा सोंनो नायदो नोंथांखौ जेनेबा नोंथाङा
औ औ।
बेफोरबायदि गिदिंनायाव नोंहाबो गोसो गुदुं नामा? जेनेबा मा मा जायगायाव नोंथाङा गिदिंफेरखो? बेफोरबायदिनो नोंथाङा माबायदि नोहाबो नोंथाङाबो गियान मोनदों नामा जेनेबा माबाफोर गोदान एक्सपिरियेन्सफोर मोनदोंबा जेनेबा आंनि सायाव सावरायजागोन आरो ना।
औ बेरायनाय होनोबाथ जोङो गोबां जायगायाव बेरायनो लुबैयो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
जे बेरायनायनि बेलायाव गोबां ओ राहाजों बेरायनो हायो नङा होमबा ओ अख्रांजों खारनाय दिङाजोंबो जों बेरायनो हागोन नङा होमबा नों थां? दैजों खारनाय ओ ओ राहाजोंबो जाहाज जों बेरायनो हागोन दिङा जोंबो दैनि नङा होमबा? ट्रेनजोंबो दावबायनो हायो गावनि ओ गावनि गारिजोंबो दावबायनो हायो। बा सोरनिबा भाराजोंबो दावबायनो हायो नङा होमबा? बै दावबायनायाव जोङा
नंगौ नोंथां खोनादों। हेल खोनादों नामा नोंथांनि माथोखौ खोनाफायाखैमोन आं। हेल नोंथां। नेटआ एसे प्रब्लेम होबय नामा माथो खोनाफैयाखैमोन आं नोंथांनि। हेल
नथाङा
औ औ नोंथां खोनाबाय बुंदो।
औ जायखिजाया ओनसोलनि मोनसे कालचार बा थासारिखौ मिथि खाथिनि थाखायनो दावबायनाय जायो नङा होमबा नोंथां जे दावबायनायाथ। जोंनि जिउआव सानफ्रोमबो दावबायनायखौनो बुंनांगोन जोङो। ओ-सोरांनायनिफ्राय जोङो मोनानाय। म जों गासैखौबो दावगानाय हिसाबैसो जों खामानिफोरखौ मावफुंलांनांगोन। दावगानायखौथ होनखांबायानो नोंथाङा दावगानायाव गोबां जा मुलाम्फा जायो। नङा होमबा दावगानायनि जोहै। जोंहा गुबुन मोनसे ओनसोलनि जायगानि बिसोरनि। जानाय लोंनाय थानाय गाननायफोरखौ जोङो गियानफोरखौ बुथुमनाय नङा होमबा नोंथां जिउआव।
नंगौ नंगौ नंगौ
औ बेनि थाखाय जों दावबायनांगौ जायो आरो गुबुन गुबुन जायगाफोराव जुदि। गुबुन गुबुन लायो जोङो बै दावबायनायनि ओ राहायै जोङो बिसोरनि गोबां। जानाय लोंनाय थानाय थासारि माबायदि जायो लोङो बिसोरनि आदब खायदा नियमफोरखौ जोङो मिथिनो मोनो आरो नोंथां। बेनिखायनो जों दावबायनायखो हा-हानायमानि जों दावबायनो नाजानांगो। आरो दावबायलबाय थानांगौ आरो दावबायनायनि। राहायजों गोबां गियानफोरखौ रावफोरखौ मिथिनो मोननाय जायो आरो नों मां आरो गियफोरखौ जोबोद मोनो जोङो नोंथां दावबायनायाव। जोङो गामि ओनसोलावल दावबायनाय नङा जों बे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे। जायगायाव थाङोब्लाबो जों बेखौ दावबायनो नामौ बे दावबायनायनि थाखाय जोंहा गोबां। ओ-मिथिलाङा आरो नियम आसार खान्थिफोरखौ जोङो मिथिलांनाय जायो आरो लामानिनो जा हादोरनिनो जा जायखिजाया जोङो ओ नियमफोरखौ मिथिलांनोांगोन एक्सपिरियेन्स जायो आरो जायखौ जों एक्सपिरियेन्स होनना बुङो नङा होमबा नोंथां बेखौनो आरो। दावबायनायनि जोंहा मेन थांखिया बे नोंथाङा दावबाय दावबायनायाव ओ-जोङो माबाफोर आस-माबा। नियम खान्थिफोर मानिनांगौ जायो नामा नोंथाङा मिथिगौना बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन। दावबायनायनि थाखाय जोंहा माबाफोर नेमखान्थिफोर मानिनो गोनां जायो नामा? खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों। बेखौ नोंथाङानो एसे सावरायनाबा गाहाम जागौमोन नामा?
औ नोंथां औ औ।
औ
दावबायनायावथ जोङो गोबां मानिनांगौ जायो नङा होमबा। नियम खान्थिफोरखौ बबेबा मोनसे जायगायाव थांनो गोनांबा जोंनि। बे जायगायाव जों मोनसे जायगायाव थांनो गोनां जायोब्ला जोंनो रांनो गोनां जायो।
नंगौ
रांजों जोङो मोनसे जायगानिफ्राय थांनो हानायनि मोनसे पारमिसन मोनो नङा होमबा गनायथि मोनो। बा गनायथि मानि जाबाय जों जों टिकेट दानो गोनां जायो। एरप्लेनानो जा जाहसानो जा। ट्रेनानो जा गारियानो जा बेनि थाखाय जोंनो रांनि गोनांथि जायो नङा होमबा। बे मोनसे जोङो खान्थिखौ मानिनांगोन जोंथ' फ्रियावनो बा ओरैनो दावबायनो मोना जोङो जायखिजाया मोनसे जायगासिम गुबुन जायगायाव थांनो गोनांबा जोंनो भिजा पासपर्टनि गोनां जायो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ।
थांनो होनब्लानोथ' जों थांनो मोना
मोना।
थाखाय जोङो फालिनो गोनां जायो आदब खायदा बेनि रावफोर खौ रोंनांगो रोंग्रोनांगौ जायो मोनसे गुबुन हादोराव बा रायजोआव थांनो गोनां जायोब्ला नङा होमबा?
नंगौ नंगौ।
औ नोंथां जोंनि समा जोब्बाय नोंथांखौ आं खेबसे कल हरना नायनोसै नङा होमबा नोंथां समावानायनि थाखाय साबायखर थाबाय। नोंथांखौ कल हर कल हरजागोन नोंथांखौ
औ औ नोंथां फ्रि दं आं हरजागोन दे।
औ औ मानि सायाव औ औ सरि
गोजोननाय